अ खोनादों नोंथां। अ दा मानि सायाव रायज्लायनो होनबा नोंथां।
अब्ला जों दा दायो माबानि सायाव रायज्लायनोसै नामा ओ बर'फोरनि आइ आइजें आइला बेफोरनि आइजें आयला गाननाय जोमनाय माबायदि बानायो
माबायदि दायो
माबायदि दायो माबोरै सोलियो ना बेफोरनि सायाव रायज्लायजागोन नामा नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन।
अब्ला बेफोरनि सायाव नोंथाङानो एसे ओ फोरमायनानै होग्रोदो नामा नोंथां।
औ औ औ जागोन जागोन नोंथां। औ बेफोर दानाय लुनाय आइजें आला होनबाथ' जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय माखासे आइजें-आइला आरो दानाय-लुनाय खालामबोदों गोदो गोदायनिफ्रायबो। दा होनबा बर'फोरनि आइजें-आला होनबोलाथ' बर'फ्रा बांसिन आइजें-आलाफोरखौ बांसिन औवा दंफांनिफ्राय बानायो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादनिफ्राय बानायो। जेरेन बाज जोंनि जेखाइ आरो खबायाइखौनो बानायनाय होनबोला जों जेखाइ आरो खबायाइखौ जोंनिया औ औवानिफ्राय बानायनाय जायो बे जेखाइ आरो खबाइखौ। लोगोसे बे बेफोरबायदि दं जोंनि बे आरो माबा दंबावो जोंनिया सेन दंबावो सेनखबो बेफोरबायदिनो औवादोनो बानायनाय जायो जोंनिया।
औ औ नोंथां औ।
बेफोरबायदिनो बे सेन बेफोरो सेनफोराथ' बांसिनानो ना गुरनायाव जोङो बाहायो बेफोरखौ। ना हमनायाव बेफोर आइजेंना लाखो लोगोसे बिदिनो जोंनि माखासे दं जेरै सिफुं दं जोंङो सिफुंखौबो जोंङो बे औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौ बिफांखौ औवानिफ्राय बानायो। बेफोरबायदिनो आरो दंबावो जोंनि मा होनोम बे सेरजा सेरजाख नोंथा सेराखौ जोंङो दफांनिफ्राय बानाय जायो बिखौ आरो बेयो सेर बेखौ बानायनायाव गोबां सम लायो।
लायोयो लायोायो औ
ओमफ्राय माबा खालामै खालामै बेखौ बानायनांगो
औ औ
बे बिदिनो आरो जोंनि माखासे दामग्रा जन्थ्रफोरबो दं
औ खाम
ओ खाम खामबो दं। खाम्फुबो दंफांनि माबानिफोर बनायनाय जायो?
औ नोंथां औ
ओमफ्राय जथाखौथ' बेखौथ' माबानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ मा होनो बेखौ काहानि माबानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ औ बेखौ बेनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ
बेफोरबायदिनो आरो दानाय लुनानै होनबोलाथ' जोंनिया नोंथां जोंना हिसानसालि जा हिसानसालियाथ' जोंनि मामा थायो औवा
औ
नांगौ गोनां जाखायो हसानसालि मोनसे बानायनो गोनां जायोब्ला औवा नांगौ जायो बे आरो दंफांबो नांगौ जायो जोंनि
औ
बेफोरबायदिनो बे थानसालिखौ बानायनानै जोंङो हिखौ दानायखौ नुयो आरो जोंङो बर'फोर हिनजावफोरखौ आरो लोगोसे जोंनि खुन्दुं
औ
खुन्दुं दं
औ
खुन्दुंखौथ' जोंङो मा एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्राय जों बानायो बेखौ आरो बायदिसिना बेखौ खुन्दुं बानायखौनो जों बायदिसिना ना ओ दंफांनि ओ माबानिफ्राय जोंङो बेखो गाबफोननाय नुनो मोनो आरो बायदि
औ औ नोंथां
गोमो गुफुर बेफोरखौ गाबहोनायखौ नुयो आरो जोंङो बेफोरबायदिनो ओ
बेबायदिनो औ नोंथां औ
अ नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ ओ बेफोरबायदिनो आगजु होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा न' गंसे लुनो थाखाय ओ गोदोनिफ्रायनो माने गोदोथ' जोंहा खाथियाव थानाय अबेबा दैलाम दैमाफोराव खासि थुरि हाग्राफोरखौ हानानै लायोमोन ना नोंथां बेखौ गाव गावनि न' खौ बानायनो थाखाय बेवहाय थुरि हाग्राफोरखौ हानानै लायबाय हानानै लायनानै ओ औवाफोरखौ माने दाननानैहाय जेरै मान्दालिनो ओ दंफांफोरखौ दाननानै लायनानै खुन्थिया बानायफैनानैहाय माने न' गंसेखौ बानायोमोन आरो बेयावहाय गोबां माने ओ आगजुफोरनि गोनांथि जायो बेवहाय ओ फ्राय औवाजोंनो सोलिजोबो होननानै बुंजायो ना नोंथां औ आरो जेरै औ औ। औ ओ बै दिरुंफोराबो गोदोनि समावथ' दिरुं बेफोरबायदि फाथो सेना मा सेना गैयामोन ना बे औवाखौनो जिरनानै बै औवा जिरनायखौ थेवोल थेङोल ना थेवोल होनो मोनना नोंथां ओ औ बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोंथ' बाहायनो मोनासै थेवबो जों खोनाबोदों आरो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय ओ आरो जोंहा नै आबाद मावनो थाखाय जेरै नांगोल हाग्रानिफ्रायनो नांगोलफोरखौहाय नांगोल जंगलफोर दाननानै लायोमोन बिसोरो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय
औ
जे जेरै बेदआ माइ मा हाखौ समान खालामनो थाखाय मै माइ खायनो थाखाय हुकेन ओ हाग्रा फोरखौ ज' खालामनो थाखाय हासिनि आरो बै फाथो फोयोब्ला जे हाग्राखौ गुहैयो बेफोरखौ ओ हाग्राफोरखौ गुहोनो थाखाय बेदा नैबेफोरबायदि ओ माने आगजुफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोनो मोनदों आरो नों नोंथां जों ओ दानि मुगायाव इमान ओ जों बाहायनायखौ नुनो थांलिया नाथाय ओ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बेफोरखौ खोनाबोदों आरो नोंथां आरो जेरै ओ जौ संनो थाखाय ओ जौ हायखांनो थाखाय बै मा होनोमोनलाय नोंथां बे बुस्थुखौ जौ हायखांग्राखौहाय बाहायोमोनना नोंथां
अ जोंनिथिंथ' आथिखालाव बेफोरो स्टिलनि होयो माबाफोरखौनो बाहायो बाहायदो गोदो गोदायनिखौ नुफेराखै आरो आङो
हाथा हाथा होननानै बुङोना नोंथां। हाथा औ औ हा थाजों जौखौ हानोमोन आरो नोंथां बेफोरबायदि बुस्थुखौ दायो। बाहायनायखौ फ्राय नुनो थांलिया माने स्टिलखौनो दायो बांसिन। बेखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। औ आरो बेबायदिनो जि दानाय होनो ब्ला बर' आइजोफोरनि जि दानाय होनोब्ला ओ साल साल दंफां दंफांनिफ्राय लानानै साल माखु जेन्थोर हिसान हिसान गंसे होननानै बुङोब्ला गो बां आगजुफोर नांगौना बेफोर बुस्थुखौ। ओ खाथियाव थानाय बबेबा हाग्रा ओ खाथिनिफ्रायनो माने बर' आइजोफोरा दाननानै लायोमोन माने गावनि फिसायफोरखौ लाफानानै आरो जेरै साल खुन्था माखु बेफोर बुस्थुफोरखौ दान्नानै लायोमोन आरो दहाय नोंथाङा ओ फोरमायलांखाबाय जेरै ओ मोनसे हिसानसालियाव मा मा बुस्थु नांगौ बेफोरनि बागै नोंथाङा फ्राय मोजाङानो फोरमायलांदों ओ लोगोसे जोंहा ओ जि दानो थाखाय माने जिखौ गाब होनो थाखाय बै दंफांनि बिगुरफोरखौ
औ
ओ खालार बबे दंफांनि बिगुरा मा गाबनि गगोन बबे दंफांनि बिगुरा मा गाब गगोन नै बेेफोरखौ माने बासि बासियै माने बर' आइजोफोरा बै समावहाय लानानै फैयोमोन बे बुस्थु बे खोथाखौ खोनानो मोनबोदों आरो
ओ नंगौ बिदिनो गाबखो फोनोमोन नोंथां गोदो गोदायनिफ्राय आइजोफोरा
औ
आरो बेफोरबायदिनो जोंनि आरो जोंनि आबाद मावोब्ला जों हालेवनाय जेरै- जों नांगोल दोङो जुंगालल दोङो मै दोङो बेखौथ' बांसिन जोङो औवानिफ्राय दंफांनिफ्राय बेफोरखौ बानायनाय जायो नांगोलखौबो जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ
औ नोंथां औ
जोङो जुङाल दं माबा दं बेफोर औवानि ओमफ्राय मैफोरा औवानिफ्राय जोङो बेखौ बानायो आरो जों बेफोरफोरखो गासैखौबो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोर औवा दंफां बेफोरनिफ्रायनो जों बानायो
औ-औ नाथाय दायो आथिखालाव बेफोर बुस्थुखौ बिगियान मुगा फैनाय लोगो लोगो माने बेफोर बुस्थुफोरखौ बाहायनो थांलिया ओ माने बैफोरबायदि बुस्थुखौ नायनो गोनां अब्ला बबेबा ओ साइन्स मिउजियामनो बबेबायाव ओ जुथुमनानै दोननाय बबेबा एक्सप'नो बबेबा जायगाफोराव फेस्टिभेल जायोब्ला माने बेफोराव दिन्थियोना एक्सप' नैबेफोरावसो माने दानि मुगायाव नायनो गोनां जासै आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां
माने जों अब्लाब ओ बुंनांसिगोन माने जुगा एसे सोलायबोगासिनो दङ' ना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
सोलायबोसिनो द्रं जेरै-माइ गायनायखोनो होनोब्ला जेरै गोदोनि स माव नांगोल जुंगाल बाहायोमोन दानि समाव ओ ट्रे क्टर गोबां गिदिर गिदिर मिसिन बाहायनायखौ माने नुनो मोनगासिनो दंआरो नोंथां जेरै माइ हानायनि फ्राय लानानै गायनायनिफ्राय लानानै खोथिया फोनायनिफ्राय लानानै माने बिगियान साइन टिफिक मुगायावहाय आगान सुरबाय नामा जोंनि बर' ओनसोलफोरावबो नैबेखौहाय जों हमनो हासै आरोना नोंथां।
बिदिनो गामि गफ' आथिखालाव बे नुनो मोनो जों माइ दाननायनि फ्राय मेसिन लाना फायो आथिखालथ' जोङो गोदो गोदायथ' जों खासिदोसो हायोमोन जों माइ खौ दा आथिखालाव बेफोरखौ गारनानै जों मेसिन बाहायनायखौ नुयो आरो मेसिन बाहायोब्ला थाबनो जायो
औ
बिदिनो बेफोरखौ बाहायो आरो जों सुबुंफ्रा बांसिनानो
औ नोंगौ औ औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
होमबा नोंथां जोङो समा जाबाय जोङो दोनथ'नोसै न'
औ जागोन नोंथां जागोन दे गोजोनथों नोंथां गोजोनथों